हेल' खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
अ होनबा नोंथाङा दायो माबाफोर खालामदो नामा? अ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ
नोंथाङा दायो माबाफोर खालामदों नामा?
ओहो नोंथां आं दायो जेबो खालामथ'वाखै दायो ओरैनो जिरनानै दंथ'यो।
होनबा नोंथाङा आजों दसे सम सावरायफानो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन हागोन नोंथां।
बा मोनसे टपिकनि सायाव जोङो सावरायलांदोनि बे टपिकआनो जाहैबाय साहा बागाननि बागै आरोना आरो साया जोंनि थाखाय साहा बागान बानायनायजों लोगोसे जोङो साहा बागाननिफ्राय जोङो माबायदि मुलाम्फा एबा माबायदि नांगौथिखौ जों मोननो हायो बागै सावरायलांदिनोसै आरोना साहा बागान होननानै बुङोबाथ' जोंनि बिदिनो आसामावहायनो मा साहा बागानखौ बांसिन माने बेनिफ्रायनो साप्लाय खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। गुबुन गुबुन जायगायावहाय बिदिनो फालांगि खालामनायखौ जोङो मिथियो आरो नुनो मोनो आर ना। आरो जोंनि ओनसोलाव बेहाय मे मा जोंनि आसामावहाय साहानि थाखाय माने मोनसे फेमास हिसाबै बा मुंदांखा हिसाबै बेखौ बाहायनायखौ जोङो मिथियो आरोना।
औ औ नोंथां औ
आरो बिनिफ्रायनो दाब दाब जायगायाव जोङो मा फाथायनो हरनाय एबा फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो। आरो जोङो साहा बागाननिफ्राय जोङो मा बेफोरदिनो बानायनानैहाय जोङो मा मोनसे नागारलायनो हायै सोमोन्दो बेजों लोगोसे बिजोंहाय सोमोन्दो दं आरोना बिजोंनो नागारलाय सोमोन्दोआ साहा जाहैबाय बिदिनो साहा लोङोबा जोङो मा बिदिनो साहा बागाननिफ्राय जेब्ला जोङो बेखौ मोननो बा बे साफात बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना बेनिफ्रायनो न' साहाखौ बानायनाय जायो आरोना गाइखेरफ्रावबो जोङो साफादत बायनायखौनो जों नुनो मोनो। आरो बेजोंहायनो मा मोनसे नागारलायनो हायै मोनसे सोमोन्दोखौ जों नुनो मोनो आरो आरोना आरो जोङो मा फुं बेलासि साननिफोराव जोङो साहाखौ लोंनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथाङा बे बेफोरनि बागै साहा बा बागाननि बागै गंनैसो होनदेरनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन सा होननानै बुङोब्ला जोंनि जोंनि समाज फैबाय थानाय समजों लोगोसे जोंनो नांगौ जानाय मोनसे बेखौ जोङो गावनि आदारबो होननांगोन बा जोङो जोंनि देहानि थाखाय मोजां मोननाय मोनसे मानो होनखौ मुवा मुवाथ' जाया बेयो माबा मोनसे जि खुनु जोंनि देहानि थाखाय नांगौथि आरोना जायनोखि जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव सोलियो जेरैहाय जोङो साहा होननानै बुंनाय लोगो लोगो जोङो गिबियावनो सानग्रोनांगोन जोङो साहा बिफाङा बोरै जानाय दा जों साहा बिफांखौ गाय गायनो थाखाय जों बिनि फुलि बानायग्रोनांगोन दा फुलि बानायनाया जोंहा मोननै रोोमनि जायो जेरैहाय जोङो बेगरनि फुलि आरो खलमनानै खालामनाय मोनसे फुलि नङा होमबा जायखौहाय जोङो खार्थिं होननानै बुंनाय जायो
दा जोङो साबानो बे साहायाहाय मोननै रोखोमनि जायो आरो जेरैखि जोंना मोनसेया जाहैबाय अर्गेनिक अर्गेनिक होननानै बुङोब्ला जे जेरैहाय जोङो जेबो हास मा होनो केमिकेल मेडिसिन केमिकेल मेडिसिन होआलासिनो जायनाखि साफोरखौ जोङो न'खराव थानाय बे गोबोरखि हासार बा बायदि रोखोमनि हासारजों जोङो फोथांनानै लाखिनाय जायो बेैफोरबाददि सा आबादखौहाय जोङो ओरैनो सरासनस्रायैनो जोङो खानानैबो जानो हायो आरो बा जोङो देनानै बेखौ न'आवनो फोराननानैबो साफात बानायनानै लोंनो हायो आरो सायाव होनानै दा बिदिब्ला जोङो गुबुन फारसे नायोब्ला केमिकेल साफात नङा होमबा केमिकेलजों बानायनानै जाखिनि साफात बिफां बेसाफोरखौहाय जोङो जेरैखि जोङो अरगेनिक सापाादखौहाय जानो हायो बा लोंनो हायो नाथाय बेखौ बेबायादि हाया लायो जायनि जायनि जाउनाव बेखौ जोङो फोसाबग्रोनांगौ जायो आरोोना जेरैहाय जोङो बेखौ खौहाय बेखौ खानानै बिनि बिलाइखौ जोङो फेक्टरियाव लांनानै बेखौहाय जोङो सोदांनांगौ जायो आरो जोङो मा होनो बे जिखिनि जोङो केमिकेल होननानै जों बेखौ सारो नङा होमबा बायदिसिना बायदिसिना हासारजों जों बे सापादत बिफांखौ फोथाङो दा बे साफााद बेखौहाय जोङो ट्रेक्टराव लांनानै बेखौहाय बे जिखिनि साफा खालामग्रा मेचिन जों बेयाव साफा खालामनाय जायो आरोखि दा बे हिसाबै जोङो बिनि उनावसो जों बे मा होनगोन बे सापातखौहाय जोङो सायाव होनानै लोंनो हागोन आरो नङा होमबा नोंथां दा होमबा जोंना फारागथिया बेखौ नुबाय जोङो अर्ेनिक फारागथिया अनिकनि अगेनिक स फारागथिया जाहैबाय जोङो न'आवनो खानानै न'आवनो फोराननानै गाव निजा बानायनो हायो आरो जों बेखौनो लोंनो हायो नाथाय जोङो केमिकेला जाहैबाय केमिकेल जों बानायनाय जाखिनि साफाद जों बेखौ फेक्ट'रिनि जोहै फेक्टरियाव जों सोदांखांनायनि उनावसो जोङो लोंनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां दा ओमफ्राय साखौ बाहायनायनि खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ दा जोंहा साहाखौ बाहायनायनि बाथ बख्रायाबो ओरैबायदि जानानै फैबाय जायनाखि जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव सोलियो नङा होमबा नोंथां जोङो जेब्ला सिखारो जोङो जेब्ला फुङाव उन्दुना सिखारोना जोङो मोखां आथिं आखाइ सुनानै सोरबाबा दुगैनानै जोंनो फुङावनो ओंखाम जानायनि सिगां सोरबाबा गायखेर गायखेर साह सोरबाबा बिदिनो लाल साह लोङा नङा होमबा नोंथां दा बेबादि साहा लोंनायाव जोङो ओरैनोथ' साह जाया बियो दै होनानै बा संख्रि सिनि बायदि होनानै जों बे साफातखौ होबासो बेयो मोनसे साह जागोन नालाय ना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां।
दा बे हिसाबै जोङो साहनि बाहायनायखौ जोङो फुङाव लोंनायखौ नुनो मोनो। बेलासियाव लोंनायखौ नुनो मोनो बिदिनो बायदि रोखोमनि आरो दा जोङो बे साह गैयाबोला जोंनि जिउआवहाय मोनसे जि मा होनो मोनसे आदार हिसाबै बुंनांसिगोन आरो बेखौ नङा होमबा नोंथां जायनोखि जोङो साह मोनलोङाबा जोंनि खर'आ मोजां मोनानो जायनोखि जोंनि गाइखेरजों साहजों साफातजों लगायनानै मोनलोङाबा जोंहा देहाया थाजिम मोनानो बेफोरबायदि मोनसे गोबां रोखोमनि खोथा ओंखारो आरोखि जायनाखि जोङो साफातजों मोजां मोननाय साहखौहाय मोजां मोननाय सुबुंफोर बिसोरो माने साह नङाब्लानो जाया बेबायदि होननाय मोनसे खोथा फैबाय आरोखि आथिखालनि जुगाव दा साफाद साफादा ओरैबायदि मोनसे मुवा जेरावनोखि बियो आसामनि आसामावनो होननांगोन आसामाव माने भारत हादरनि आसाम आसामावहाय मुंदांखा आरोखि ना नोंथां जेरैहाय गुबुन जायगायावबो दङ थेवबाबो जोंनि आसामावनो बांसिन आरो
औ
नाथाय जों साफात होननानै बुङोब्ला जों गोदोनिफ्रायनो जेब्ला ब्रि-ब्रिटिशआ जोंनि भारतखौहाय उदांस्रि खालामनानै गालांदोंमोन। बै समनिफ्रायनो सिगांनिफ्रायनो बिसिनि जा थि जेनेबा बृटिसनि जाथि बिसोरो फोरोंलांखानाय बोरै खालामनांगौ बोरै मावनांगौ नङा होमबा नोंथां दा बे हिसाबै जोङो आथिखालाव दासिम दसिमबो बेफोरबायदि बिसिनि फोरोंनायानो आथिखालसिम सोलिनानै दं आरो जायनाखि जोङो मावनानै मोनो बेफोरबादि जोंनि साफाद ना बे साफातखौहाय जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायनो मोनो बेखौनो बिस बिसोरो सिगांनो फोरोंलांखानायमोन आरो
औ औ
दा नोंथां बिदिबा नोंथाङा साहनि बागैनो फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां बेबायदिनो साह थ' जोंनि मोनसे मा गावजों माने नागारलायनो हायि मोनसे सोमोन्दो दं आरोना साजोंहाय नोंथाङाथ' होनखाबाय फुङाव सिखारनाय लोगोसे सा लोङो आरोना आरो जोङो मा आलासि दुमसि हुदि फैयोबा मा ओ साहखौ जोङो होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना मानो होनोब्ला जानायनि सिगाङाव साह हरग्रोनानै बिजों लोगोसे मा सिनायथिखौ लानाय बायदि खालामनो हायो आरोना मानोना सा गैयाबानो मा सिनायथि लानो हायि बादि जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना टिभि बायदिसिना मा साया साहा बानायोबा मा सापादतआथ' जोबोर गोनांथारखा मानो होनोबा सापात होबाबो बियो साबाद होबासो बियो साया जाहैयो आरोना आरो बे फि बेबायदिनो मा गुबुन गुबुन जायगाफ्राव फोरावबो बेफोरबायदि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना
औ नोंथां औ
दखान बाजारफोर होयोब्ला मा साहा बानायनायखौ जों नुथारो आरोना मानो होनोब्ला सा थाबासो मोनसे दखान होनानै बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो सायाव सायावहाय जुदि जोङो मा साफात होआबाथ' जाखाया बेजों लोगोसे मा जोंनि आसामावथ' मोनसे सानि मोनसे ओ मा होन' बेखौहाय गार्देन हिसाबैबो बुंनो हायो आरो बेखौहाय मोनसे मोनसे समायना बेफोरबायदि आरोना बेनि लोगोसे मा जोंनि आसामाव बेफोर बायदि ओ साहा बागान बानायजों लोगोसे मा गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय दैथायहरनायखौ जों नुनो मोनो बेनिफ्राय रांखावरि आरजिनानै मोनसे मा ओ न'खर आरिफोरखौ जोंनि नांगौफोरखौ बुथुमना लानायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो जोंनि नर्थ इस्टआवनो मा बे साहा बागाननि थाखायनो मोनसे फेमास हिसाबै मोनसे सिनायथि महरै दं आरो ना जोंनि आसाम एबा इण्डियाना मानोना गुबुन जायगाफोराव जोंनि सा जोंनि आसामनि आसामाव थानाय बायदि मोनसे साहा बागान बायदि मोनसे गुवार हालाम गैया आरोना गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय बेनिखायनो मोनसे बेफोरबायदि थानायखाय मोनसे मा आसामाव मोनसे सिनायजाथाव मोनसे साहानि थाखाय मोनसे मा आसाम नाम मुङैहाय बेखौहाय दोननाय जादों होननानै जों मिथिनो हायो आरोना आरो नोंथाङा फंनैसो होनदेरनो हाबावगोन नामा सानि बागै
औ हागोन नोंथां जोङो साहा बागान होननानै बुङोब्ला जोंना दखरसे जायगायाव जोङो साहाखौ ओ बा ओ माने गोबां रोखोमनि बानायनाया नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो साखौ बानायनो थाखाय जों साखौ माखौ जोङो सा महरै जोङो मा खौ लायो होनोब्ला जोङो बे सा फिफांनि गासैबो बिलाइफोरखौथ' जों लायाना नङा होमबा नों थां जोङो जा खिनि बे बिलाइ गोरलै बा बिजौ जों बे बिजौखौसो साफत महरै जों लायो नालाय दा बे हिसाबै जोंना बे बिजौखौ जोंनो गोबां रोखोमनि नांगौ जायोब्ला जोंनो गोबां रोखोमनि फिफांखौ नांगोन नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो रोजा रोजा साफात गायनानैसो बा गोबां जोंनि ओ गुवार हायाव ओ साफात फुलिखौ गायनानैसो जोङो ओ बे बिजौखौहाय गोबां रोखोमनि मोननो हागोन आरो दा बिनि थाखायनो जोङो खरलबसे हायाव बे बे साफातखौहाय ओ बुरजा मोननो थाङो आरो दा बुरजा मोननोबा जोंनो गुवार हा नांगोन आरो नङा होमबा नोंथां औ दा नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय अब्ला बे नो जोङो ओ बाथ्राखौ फोजोबलायनोसै नामा नोंथां
औ दे नोंथां
औ मोनाबिलिनि फीन खनसे गोजोन हामलायनायागोन नोंथांनिस जासिहरनाय थाबाय नोंथां औ गोजोनथों नोंथां बिदि